औ नों थां।
खोनादों दा नोंथाङा ना।
औ खोनागासिनो दङ नोंथाङालाय। नोंथाङाबोथ' खोनादों।
औ खोनादों नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङना।
औ दङ आङो दा फ्रियावनो दङ।
बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आङो नोंथांखौ कल खालामनाय जादों नोंथाङा सावरायजागोन दा ना।
औ सावरायजागोन दे नोंथां जागायदो। जागायदो बिदिब्ला।
औ नोंथां आयदाखौहाय आखल दानाय।
औ औ।
बेनि सायाव लानोसै आरो।
औ।
जों मानसि माहारिनि गेजेराव आखल दानाया जोबोर गोनांथार।
औ-औ।
ओ सुबुंफोरनि गेजेराव एबा मान। सिनि गोसो सिङाव। मोनसे थाखुमानाय। आखुसो बियो नुजाखाङो मानसिनि। ओ माखासे रायज्लायनाय मावनाय दांनाय। आखु आखलनि गेजेरजों बेर। खाङो आरो। अब्ला नैबे। आखला मोननै रोखोमनि थायो। ओ आखल मो। जां आरो। आखल गाज्रि बिनिफ्राय दा नैबे आखल दानायनिबो माखासे समफोर थायो आरो जेनेबा ओ मा समनि फ्रोय जों बे आखलखौ दानो हायो मारि हाय मोजां आखल गाज्रि आखल खौ सोलोंनो हायो बेबायदि दा बिनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोङो आखल दानायखौ उन्दै समावनो दानांगौ होननानै। साननानै लाना हायो आरो ओ मानो होनोब्ला उन्दै समानो बुहुमनि जा संसार जानायाव नांगौ आखल आखु बेखौ जोङो उन्दै समावनो सोलोङो नङा होमबा। दा बे उन्दै समावनो जोङो आखलखौहाय दानानै लानांगौ आरो जायनि आखल मोजांखौ दानानै लानो हागोन बेनो गिरजासिम थागोलायनो गाज्रि आखलखौ दानानै ला बेनो देरजा सिम थाहैयो आरो जाय सुबुङा मोजां आखल दानो रों बियो मुलुगावहाय मुंदांखा जानो हायो एबा बयजोंबो मोजां। जां मोनजायो बयजोंबो मोजां मोनजानायानो मुंदांखा ओ बियो मोजां मोजां मुं मोनगोन थैनानै थांखांनायनि उनावबो बय जोंबो रायखांजागोन मोजां मुं हिसाबै बेनि फ्राय जायनिखि गाज्रि आखल आ खु सोलोंना लानानै बिनि जिउआ जिउ थांजासिम बेयो गाज्रि खामानिखौनो मावबायब्ला बेयो थैनायनि उनावबो मानसिफोरजों गाज्रि बुंजागोन आरो दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंगोन नामा?
औ औ औ औ नोंथां ओ जोङो आखलखौ जोङो माने दानायनि सम थायो आरो खायसे आखलखौ जोङो उन्दै समाव दानांगौ आरो जि जिउ बा संसार जानायाव जाबायदि आखल आखु नांगौ बेखौथ' जों उन्दै समाव होजायाना बेबो माने आखल दानायनि समफोरा आला दा आलादा थायो आरो उन्दै समाव जोङो मान सिफोरखौ माबायदि ओ माने मा बायदि बाहायनांगौ बेफोरखौ मानसि गिदिर खौ माबादि मान होनांगौ उन्दैखौ माबादि अननांगौ जोङो मा जोंनो गुबुनफोरा हेफाजाब होयोब्ला जों बेफोर बिसोरखौ जोङो माने साबायखर होनांगौ जों मायबाफोर गोरोन्थि माव फ्लांबा जोङो गावखौनो निमाहा बिनांगौ बेफोर आखलफोरखौ जों उन्दै समावनो सोलोंनानै ला लाखानांगौ आरो आरो आखला बिमा बिफानिफ्रायनो सोलोङो बेखौ आं बुंनो हायो। ओ गिबि जोङो जोंनि गावबा गावनि आखल आखुखौ जोङो न'नि सुबुं बा जों जेखौ नुबोदों जों बेफोरनिफ्रायनो जों सोलोङो। नङा होमबा नोंथां औ। बिनि उनाव आरो ओ एसे देरबोला जायखौ जों सेंग्रा बा सिख्ला सम बुङो बे बे समाव जोङो गावनि गावनि जिउआ माबादि जागोन बेखौ जोङो एसे हमदांनो हायो नालाय जों एसे गोरा गोरा बाथ्रा फोरखौबो जों बुजिसनाय जायो बे समाव जोङो माबायदि लोगोफोरजों लोगो जायोब्ला जोंनि जिउआ मोजां थांगोन बा जों गाज्रि मुवा बेसादनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ गाज्रि मुवा बेसादनि खाथियाव थांनााङा गाज्रि मुवा बेसादखौ जों नायनाङा बेफोरबायदि माखासे लोगोफोर थायोना जाय जोंखौ गाज्रि लामाथिं लांनोबो नायागिरो। बेफोरबायदि लोगोनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बा माब नांगौ बेफोर बाथ्राखौ गथ'फोरा बांद्राय मिथिया बेखौ बिमा बिफाया बा न'नि बे गेदेरफोरा बेखौ मोजाङै बुजायना होनांगौ आरो नों माबायदि लोगोफोरजों लोगो नाङोब्ला मोजां जायो माबायदि लोगोआ नोंखौ जिउआव देरहानाय लाबोगोन बेफोरबायदि औ। आरो संसार जानायाव ओ जायबा माने गियान बेफोरखौथ' जों उनावसो मोनसेनि उनाव मोनसेसो मोननांखायो नालाय आरो बे समाव मान मानसिया एसे बुजि हानायबो जायो नालाय बे समाव माने गावनो गावनि जिउखौ गावनो दालांनो हायो आरो बेमोज मोजां माबे हामा बेफोरखौ जोङो साननो रोंनाय जाहैयो ओ‌ अ बिफ बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा
औ नोंथाङा सैथो खोथाखौनो बुंलांबाय
औ
जोंनि आखल दानायाव एबा सासे उन्दै गथ'नि आखल दानायाव मैखोम बिहोमा होयो बिमा बिफाया
औ औ
बिमा बिफाया जो जा आखुवा सारखौ फोरोंगोन बेखौसो बियो सोलोंगोन बेजों लोगोसे जोङो खौबो नुनो मोनो जे समाजाबो सासे सुबुंखौ एबा सासे मानसि खौ आखल दानायाव मैखोम बिहोमा लायो
औ नंगौ
बै सुबुङा जाय समाजाव थायो बेयो बै समाजनिआख खुआ सोरखौ सोलोङो बै समाजा मोजांब्लासो बेबो मोजां जांखौ सोलोंगोन जुदि बै समाजा गाज्रिब्ला बेबो गाज्रिखौनो सोलोंगोन आरो बेनिफ्राय औ नैबे
औ
आखल मोजां सोलोंना नै लायोब्ला समाजखौबो मोजाङै दानो हा थायो होननानै जोङो मिनथिनो हायो आरो आखल मोजां सुबुङा जाय समाजाव थायो बै समाजालायनो मोजां जायो होना मानो होननानै बुङोब्ला नैबे आखल मोजां नि बोसोन ओ माखासे दिन्थिनाय लामा बेफोर गसंनानै समाजनि सुबुंफोरा सोलोंनानै मोजां लामाथिं दावगालांनो हायो आरो। अब्ला सुबुं समाजाव आखल मोजां जानाया जोबोर गोनांथि दङ।
औ।
ओं ओ आखल मोजां जायोब्लासो बुहुमाव जोनोम जानायनि मोनसे मुल्य' थागोन होननानै
औ औ औ अ औ आ। थां जोङो आखल मोजांखौ जोङो गेदेर गेदेर सुबुंफोरनि बा गेदेर गेदेर मानसिफोरनि जों जिउखौरां नायनानैबो जोङो सोलोंनो हायो। ओ जोंनि बर' बर' फरायनायावबोथ' गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जिउखौ रां गोबां दङ जायखौ जों फरायनानै जों थुलुंगा मोनखाङो। आरो गुबुन हारिनि ओ गिदिर मानसिफोरनि जिउखौ रां बिजाबखौबो बर'आव गोबां राव सोलायबाय जायखौ जों
औ
बिजाब गलाफोराव जोङो मोनो जों बेफोरखौ बायना लाबोनानै जों फरायनो हायो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो जोङो बे सल'बाथा बिजाबफोरखौ फरायनायनि ओ बे ओ हुदा बेखौ जों खालामनांगौ। ओ बिसोरबो सल'बाथानिफ्राय गोब गोबां मोजां आखल सोलोंनो हायो आरो। आरो सल'बाथाफोराव थायोना गाज्रि आखल बाहाय ब्ला माबायदि साजा मोननांगौ बेफोरखौ जोङो गथ' गथ'फोरखौ जोङो सल'बाथानि गेजेरजों जों फोरमायनांगौ अब्ला सो बिसोरो बुजिनो गोरलै जायो मानोना गथ'फोरा गिदिर गिदिर बाथ्राफोरखौथ' बुजिया बिसोरनो जोङो फिसा फिसाय नि बिदिन्थि होनानै जों बुजायनो गोनां जायो। बेनिखायनो आं सानो गथ' गथ'फोरनि आखल दानायाव जोङो सल'बाथा खिन्थायायोब्ला जों बिराद मोजां जायो आरो। आरो औ जायबा फरायनो गदों बिसोरो गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जिउ खौरांखौ फरायनानै थुलुंगा मोनबानो मोजां आखल जालांगोन आरो लाइमोन लाइमोनफोरा समाज दानायाव गोबां गिदिर बिहोमा दंङ खारन मानोना लाइमोनफोरानो समाजनि इयुन जोलै बिसोरो मोजां जाबासो समाजा मोजां मोजां जागोन बिसोरनि आखल आखुवा मोजांबासो सम बिसोरनि इयुन जोलैयाबो मोजां जागोन आरो औ बुंनो थांङोबा नखराव बिमा बिफानि आखलाबो मोजां जानांगौ मानोना ना बिमा बिफानिआ आखला गाज्रिबा गथफोरनि आल आखर लाखआबो गाज्रि ज हागोन बेखौ जों नुबोगासिनो दंङ जोंनि ओनसोलफोराव औ जों नुबोयो जाय बिमा बिफानि आखल आखुानो मोजां नंङा बेफोरबायादि बिमा बिफानि गथफोराबो मोजां जाया आरो गोबां ओ गथफोरबो नुयो जाय गोबां खस्थआव देरबोनाय बांद्राय माने मुवा बेसाद गोबां मुवा बेसादनि आंखालाव देरबोयो बिसोरो माने बांद्राय एभेलेबल मोना आरो मुवा बेसाद बेफोर बेफोरबायदि ए गथफोरा मोजां आखल सोलोंनो हायो आरो जाय बिमाफोरा आरो बुंनो थांङोब्ला बिफानिख्रुइ बिमाया आखल दानायाव बांसिन बेहो मा होयो मा मानोना बिफयाथ बाहेरायाव बे खामानि मावनो सान थांङो आरो बिमायसो गथजों नैजिब्रै घन्टा लोगोआव थाफायो बेनिखायनो आं सानोनो बिमाया बांसिन आखल गोनां जानांगौ मानोना लिरनाय फरायनायाथ गोदोनि दिनाव गैयामोन आरो आखल आखुखौ जोंङो लिरनानै फरायनानै जोंनो सोलोंनो हाया बियो समाजनिफ्राय बा गेदेरनिफ्राय जों बेखौ सोलोंनांगोन आरो जों गोबांखौनो नुदो गोबां फरायनाय गोबां डिग्रि दंङ नाथाय आखल आखु बाहायनायाव बिसोरो मोजां नं ङा माने गावखौनो बिसोरो अहंखार सानो गावखौनो गेदेरसिम फरायनाय सानो गिदिरखौ माबादि मान होनांगौ उन्दैखौ माबायदि अननांगौ बेखौनो रोंङा सासे माने गोरिब मानसि खुनुबा बिसोरो मोजांङै रायलाय याबा मोजांङै बेबहार खालामा बेफोरबायदिबो जोंङो नुयो आरो जोंनि समाजाव बेफोरायनि अनगायै नोंथाङा मायबाफोर बुंगोन ना
ओ नोंथांनिफ्राय गोबां खो खोथाखौ मिथिनानै मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावो। आं बेनि सोमोन्दै आरो बुं थला जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै ओं दे।
सावरायनायखौ बिदिनो दोनथ'सै होनबालाय नोंथां।